औ नोंथां हेलौ ओ खोनादों ना नोंथाङा
नोंथाङा दा ओर मा खालामनानै दोङो नोंथां
आंथ' नोंथां नै एसे ओरैनो बायजोआव ओंखारबोदों माने ओ एसे ओंखाम जाखांनानै
औ औ बिदिब्ला नोंथांखौ गिबि गिबियावनो मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्रा फ्राय जासि हरग्रोनाय थाबाय नोंथां
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो आंनि गो गोसो गोरबोनिफ्राय ओ गोजोन मोनाबिलि समनि नोंथांसिम आङो गोजोन जासिहरनाय थाग्रोबाय
औ बिदिब्ला आङो नोंथांखौ कल हरनायनि जाहोनानो जादों जोङो दावबायनायनि सायाव ओ सावरायनो सानदोंमोन नोंथां सावरायनो हागोनना नोंथाङा
औ हागोन हागोन नोंथां
औ बिदिब्ला आङो नों नोंथांनो गिबियावनो जोङो दावबायनायनि सोमोन्दै फंनैसो फोरमायग्रोनानै होनोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां जागोन दे नोंथां।
औ। औ नोंथां जोङो दावबायनाय होनोब्लाथ' जोंना गोबां रोखोमनि दावबायनाया थायो नङा होमबा नोंथां। ओ जेरैहाय जोङो फरायसालिनि जों दावबायनाय बा जोङो लोगोफोरजों दावबायनाय न'खरनि सोद्रोमाफोरजों दावबायनाय बेबायदिनो जोंना दावबायनाया गोबां रोखोमनि थायो आरोना नोंथां बेजोंनो लोगोसे जोङो दा खायनो होनोब्ला जेरै आइथिंजों दावबायनो हायो बा जोङो गारि मथरजों दावबायनो हायो बा जोङो गोजौनाव बिरग्रा उरां जाहाज बायदिफोरजोंबो जोङो दावबायनो हा हायो आरोना नोंथां बेबायदिनो जोंना दावबायनायाव गोबां जायगाफोराव जोङो दावबायहैनो हायो आरोोना नों थां गिबियावनो जोङो जोंनि जायगानि माखासे नायनो थानाय जायगाफोरखौ जोङो गिबियावनो दावबायहैग्रोनांगोन आरोना नोंथां।
औ औ नोंथां औ।
बेबायदिनो जोंनिया जोंनि खाथि थि खाथि खालायाव थानाय जायगाफोरावनो जोङो गिबियाव दावबाय हैग्रोनांगोन जेरैहाय जोंनि बि बि टि सि हालामावनो जोंना गोबां दावबायनाय जायगा दोङो नङा होमबा नोंथां?
औ औ दं नोंथां दं।
जेरैहाय जोंना मानास नेसनेल पार्क अरां नेसनेल पार्क बा जोङो बेबाय बिदिनोहाय गोबां रोखोमनि नेशनेल पार्क दोङो आरोना नोंथां जोंनि बिटि सि ओनसो लावबो बेयावहाय जोङो दावबायहैनो थांनांगोन आरोना नोंथां बेयाव जोङो दाउ होइनायाव हाइनाइ हायोब्ला जोंना जोंनि माइदं फोराबो फ्रेस जागोन बा जोङो माखासे मोनथियै बाथ्राफोरखौबो मिनथिनो मोनगोन बा जोङो माखासे सोलोंनो गोनांफोरखौबो जोङो दावबायनायनि गेजेरजों सोलोंनो हायो आरोना नों थां जेरैहाय जोङो मानास नेसनेल पार्क बे मानास नेसनेल पार्कआवनो जोङो गोबां रोखोमनि नायनो थाखाय मुवा बेसादफोर दोङो आरोना नोंथां जेरैहाय जोंना मिथिंगानि समायना महर नुगोन बा जोङो बेयावनो थसियारि थसियारि गंनि गान्दा खौ नुगोन बा जोंङो इयाव मैदेर, मै, लख्रा, मोसा बायदिसिना मुवा बेसाद खौ जोङो ओ बे मानास नेसनेल पार्कआव जोङो नुनो मोनो। आरोना नोंथां बेनि अनगायै जोङो बेयाव नायनानैहाय जोङो जोबोद गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन बा जोङो ओ बेनि उनावहाय बेयाव जि जि नुदोंबो जोङो बेखौ नट्सआव लिरना लानानैहाय जोङो लिरथुम बिजाबाव लिरना दोननो हायो आर ना नों थां बेजोंनो लोगोसे जोङो खाथि खालायावहाय गोबां जायगाफोर दोङो जेरैहाय जोंना खाथियावनो मोनसे पिकनिक स्पट दोङो जेरै जोंना दारागाव होननाय बा जोङो सकि हाजो बगामाती हाजो बेफोरावबो जोङो दावबायहैनानै जोबोद गोजोननाय लानो हायो आरो। ना नोंथां दाव दावबायनायनि गेजेरजों जोंसो जोङो माखासे सोलोंथाइफोरखौबो जोङो सोलोंनो हायो। नङा होमबा नोंथां औ जेरैहाय जोङो गुबुन दाबसे जायगायाव थाउ थांनोबोला जोङो गुबैयैनो जोंनो दावबायनो गोनांब्ला जोंनो सोलोंथाइया गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां जेरैहाय जोङो ओ माखासे गोजान जायगायाव दावबायनो थाङोब्ला बे दावबायनायनि गेजेराव गुबुन हारिनि मानसिफोराहाय माबोराइहाय थायो बा बेसोरनि जानाय लोंनाया माबायदि दायो बेसोरनि गाननाय जोमनाया माबोरै गानो बेफोरखौ जोङो दावबायनायनि गेजेरजोंसो मोनथिनो हायो आरोोना नोंथां? बे दावबायनोनो थाङाबोला जोङो माबोरैहाय मोनथिनो नङा होमबा नोंथां औ नंगौ। बेबायदिनोहाय जोङो दावबायनायनि गेजेरजों गोबां रोखोमनि बाथ्राफोरखौबो मिनथिनो हायोबा जोङो ओ सोलोंनो हायो आरोना नोंथां जेरै जोङो गुबुन दाबसे जायगायाव थाङोब्ला गुबुन दाबसे हारिनि सुबुंफोरनिफ्राय जोङो सोंनानै लानो हागोन जे जोङो नोंसोरनि जायगायाव मा मा दावबायग्रा जायगा दोङो बा नोंसोरनि हारियाव मा मा जाथि दोङो बा मा मा धर्मनि दोङो बेफोरखौ जोङो गासैखौबो सोंनानै लाबोनो हायो आरोोना नों थां दावबायनायनि गेजेरजों सो ओमब्लानासो जों बे फोरखौ मोनथिनो मोनोन जे जोङो गुबन दाब जायगायाव बेलेग बेलेग हारिनि थायो बा बिसोरनि गाननाय जोमनाया ओ माबायदि गानो बिसोरनि थानाय जानायफोरा माबायदि थायो बेफोरनिफ्राय जोङो गासै बाथ्राफोरखौ मोनथिना लानानै जोङो सोलोंनानैसो जोंनि गामिया बा हालामावबो जोङो ओ बिसोरनि बायदि थानो लानो बा जानो बेफोरखौ जोङो सिखायफैनो हायो बा जोङो गुबुन मोनसे ओ सोद्रोमाफोरनो खोन्थाफैनो हायो आरोना नों थां दावबायनायनि गेजेरजोंहाय बेबायदिनो जोंना दाव बायनाय होनोब्ला गोबां रोखोमनि दोङो बुंना थाङोब्ला जोंना बिदिनो गोबां रोखोमनि दं आरोना नोंथां दाउ बायनाया जोंना बेल' नङा जे जों गुबुन दाबसे जायगायाव थांनानैल' दावबाय हैैनाय नोङा जोंना गुबुन गोजान गोजान जायगायावबो दावबायहैनो हायो जेरैहाय जोंनि इण्डियानि माखासे गोदोर गोदोर जायगा बेफोरावबो जोङो दावबायहैनो हायो आरोना नों थां औ बेजों लोगोसे जोङो खा थि खालानिनो जायगाफोरखौ गिबियावनो जोङो दावबायग्रोनानै लानांगोन होननानै आं सा सानो आरोना नोंथां औ बिदिब्ला नोंथाङाबो आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा नों
औ हागोन नोंथां हागोन नोंथां हागोन। दा नोंथाङा जेरैबाय दी बुंलांदों जेनेबा जोंनि खाथि खालानि ओनसोलाव जेरै सुकिया हाजो दं दारागाव दं। आरो बगामाति भैरबकुन्द' बेफोरबायदि गोबां जायगा दं नोङा होमबा नोंथां दा बेफोरखौ ओ बेफोर जायगाया थारैनो जोबोर मोजां जे हाजो हाला दं दैमा दैसा दं बेफोरखौ नुनानै जोंनि गोसोआ गोजोनग्लाय मोनो आरो। आरो बिदिनो
जोङो गोबां ओ बाथ्रा मिथिनो मोनो जेनेबा जिब जुनार नुयो बायदिसिना ओ बि थिंगायारि गाबजों जों बुंफबनानै गावनि गोजोनखौ गोजोनग्लाय होनाय। दा नोंथाङा जेरै बुंलांदों मा ओ मानास नेसनेल पार्क दं अरां ओ बायदिसिना आरो बिदिनो रायमना नेसनेल पार्क दं। बेफोर गासैबो माने मोनसे मोन से हाग्रामा ओनसोल जेराव जोङो ओ गासैबो जिब जुनारखौ मोजाङै आलो गोजोनै थानायखौ जों नुनो मोनो जेरै मैदेर दं आरो ओ जेरै गान्दा जायखिजाया हाग्रानि मोसौ जायखिजाया जायखिजाया जिब जुनारखौ जों नुजोबो नङा होमबा नोंथां? ओ आगोलावथ' जोंनि खाथि खालायाव ओ गोबां न' जोंफोरनि न' सेरफोरावनो जेनेबा आगोलफोर दाउसिन दाउला फोर नुसिनोमोन जे दाउखौ जोङो दानि जुगाव नुनो मोनला नङा होमबा नोंथां औ। दानिया एसे प्रब्लेमबो जाहांबाय नालाय ओमफाय दावउसिन दाउलाफोरा बांसिनानो ओ बिफोरबायदि हाग्रा ओनसोलाव थाहैनो गोनां जाबाय। दा ओ बिदिनो नोंथाङा दि बुंलांबाय ओ बे जोंनि बे ओनसोलावल' नङा जेनेबा खाथि खालानि ओनसोलावल' नङा गुबुन जायगायावबो बेरायनो बहुद गोबां जायगा दं। दा थारैनो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंबो ओ दाखालि बुयैसो मेघालय ओनसोलाव ओ बेरायना फैबाय मेघालय रायजोआव दा बेफोरनि ओ बेफोर जायगाया ओरैबायदि जायगा जे जोङो ओ जेखौ नुनानै ओरैबायदि गोजोननाय मोनो गोसोखौ। जेराव माने बेफोरबायदि जायगाखौनो नुफेराखैमोन दा बिसोरनि ओ सुबुं बिसोरनि रायज्लायनाय बिसोरो आरो बिसोरनि गाननाय जोमनाय बिसोरनि कालसार गासैबो जोबोर मोजां आरो नायनो थाङोब्ला।
औ औ।
ओ जेरै लामा लामा हाजो नुगोन। जेरै ओ दैमा दैसा नुगोन जेरै वाटार फल्स जे दै बाज्रुम। बेफोरखौ गासैखौबो जों नुनो मोनो माने। दा बिदिनो गोबां जायगा दं जेरै सेरापुन्जि दङ' सेभेन सिस्टार वाटारफलफोर दं बेफोर खौ जों नायनानै फैबाय। बे जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो बेफोरखौ नुनानै। बा जोंनि खाथि खालानि ओनसोलावबो बेफोरबायदि थानायमोनबा जोङो बेसेबां ओ माने गोजोनथाव जागौमोन आं बिदि सानो आरो। दा मेघालया थारैनो नायनोआव जोबोर मोजां जोङो बिदिनो साननै सानथाम खो हर-हरखौ थाना फैदों बे जायगायाव आरो थानानै ओरैबायदि मोनदों जे आङो फैनोनो बालायो माने नोंथां। बेफोरबायदि। औ नोंथां। नोंथां जेनेबा बेफोरबायदि बेरायनो हाबा गोसोखौबो गोजोननाय मोनो। नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नो
औ नोंथां। जेनेबा बिदिनो जोङो जोबोर ओ गुबुन गुबुन मान सिफोर लोगो मोनगोन बिसोरो माबायदि सोलियो बिसोरो माबायदि जानानै थायो बेफोरो बिसोरो हाजो ओनसोलावनो थाग्रा गोजान मानसिफोर। नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ।
बिसोरो हाजोआवनो थायो थानानै बिदिनो हाजोजों बिदिनो मिथिंगायारिजों ओ गावसोरो लोगो जानानै अनलायनानै बिदिनो ओ बिफां लाइफां फांजोंनो बिसोरो अनलायनानै थायो माने ने सारजों बिसोर गोरोबनानै थानो हायो। दा बेफोरबायदिनो गोबां दाथ' अखानि सिजेन नङा होनबा नोंथां? बे अखानि सिजोनाव गोबां माने ओ दैमा दैसाफोरा दा जोबोर गिदिर गिदिर जादों आरो जाय खौ जोङो दैबाज्रुम होनना मिथियो वाटारफलसफोरा दानिया बिराद गिदिर गिदिर जादों। बे टारफलसखौ जों माने ओ गोजां बोथ थोराव थांनानै नायहैयोबा नुवा। दा जेनेबा जोङो बेखौ ओ औ औ नभेम्बर डिसेम्बर सेप्तेम्बर बेफोरबायदि समाव थांबा जों माने नुहैनाय नङा आरो। दा जोङो ओ जुलाइ मान्थआवनो बेफोरखौ नायनानै माने बेफोरबायदि दै बाज्रुमफोरा जेरैबायदि गिदिर गिदिर जाना दं दा बेफोरखौ जों नुनानै ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों। बे खौ आं नोंथांनो फोरमायनो होनबाबो फोरमायस'नो हाया।
औ औ नंगौ।
औ नोंथां। नोंथाङा आंनो आरो एसेबाव फोरमायनो हाबावगोन नामा? मानो होनबा नोंथांनि रायलायनायखौ आं जोबोर गोजोननाय मोनदों। दों नोंथाङा जेरैबायदि खोथा बुंदों माने बे आंनि गोसोआव जोबोर मोजां मोनहोदों आरो नोंथां। दा नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हाबावगोन नामा?
औ औ थारैनो फोरमायनानै होनो हागोन नोंथां। ओ जोंना दावबायनाया जोंनि जिउआव जोबोद मोनसे गोनांथार थांखि होननानै जोङो सानना लानांगोन आरोना नों थां। मानो होनोब्ला जोङो दावबायनायनि गेजेरजोंसो माखासे मोनथिनो मोनै बाथ्राफोर खौ मोनथियो बा जोङो माखासे नुनो मोनै ओ मुवाफोरखौ जोङो नुनो मोनो। आरो ना नोंथां नोंथाङासो बुंथ'बाय जेरै जोंना मेघालया बे मेघालया बायदियाव जोङो थांनानै जोबोद गोसोखौ गोजोननाय मोनो आरोना नोंथां जेरैहाय जोंना बेयावनो दो सेभेन सिस्टार फल बेबायदिनो गोबां मुवाफोर दं आरोना नों जेरैहाय जोङो नायनो गोनां जेरै ओ मेघालयानि हाजोफोरा जोबोद मोजां नङा होमबा नोंथां बेजोंनो लोगोसे जोंना जेरै बेम्बु ट्रेकिं होननाय मोनसे दङ नङा होमबा नोंथां बेयो थांनानैबो जोंना जोबोद गोसोखौ मोजोननाय बा जोङो गोजोननाय लानो हायो आरोना नोंथां बेबायदि जायगा मोजां मोजां जायगा फोराव दावबायनो हायोबोला जोंनि गोसोआ जोबोद गोजोनो बा जोंनि माइन्द फोरा जोबोद फ्रेस मोनो आरोना नोंथां जेरैहाय जोङो न'फोरावहाय थासोमोबोला जोङो ओ माइन्द फोरा एसेबां मोजां जाया नङा होमबा नों बेबायदिनोहाय जोङो मोजां जायगायाव दावबायनो हैनो हायोबोलासो जोंना माइन्दफोरा फ्रेस जागोन बा जोङो माखासे बाथ्राफोरखौबो जोङो मोनथिनो मोनो आरो ना नोंथां नोंथाङा बुंनायबादिनो जेरैहाय ओ मेघालया बा जोङो गुबुन जेरै अरुणाचल बेफोर जायगायावथ' जोंना हाजो एरिया नङा होमबा नोंथां बे हाजो एरियायावहाय बिसोरो माबोरैहाय थायो बिसोरो माबोरैहाय न' लुना थायो बिसोरनि बागै जोङो सोंनानै लाबोनो हायोब्ला जोङो जोबोद मोजां आरोना नोंथां जेरैहाय बेयाव दैबाना जायोबोला हाफोरा गिसि गायो नङा होमबा नोंथां बेफोरनि बागैबो जोङो ओ मोनथिनाया जोबोद गोनांथार आरो ना नों
औ गोनांथार गोनांथार औ नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथां जोङो दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नों जोंना समाबो जाना फैबायना
औ समाबो जाबाय नोंथां दा आं नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोर गोजोननाय मोनदों आसा खालामो नोंथांजों उनफोराव आरो आङो फिन खेबसेबाव रायलायफिननो मोनबावगोन होनना गोजोन्थों नोंथां
औ औ गोजोननाय थाबाय नों
औ नोंथां औ दे नोंथां